हा माबा फ्रि दं नामा?
नंगौ नोंथां।
औ औ नोंथाङा फैदोंबा नोंनिस सायाव ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ नोथां औ
औ होबा जों दा सावराय जागोन ना औ नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नामा ओ मा होनो ओ औ नै माबानि जोङो दा टपि ओ जों दा सावरायनो गोनां आयदायावानो जाहैबाय ओ बर'नि रायथाइ आरो खन्थाइनि बागै आरो
औ नोथां औ
औ बर' हारिनि रायथाइ आरो खन्थाइनि बागै नोंथाङा दा आंनो ओ बर' हारिनि ओ बर' हारिनि खन बर' खन्थाइ सोरजिनायनि बागै सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन दा जोङो बर' बर' खन्थाइ जोङो उम सोरजिनायखौ बुोब्ला जोङो बर' खन्थाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै सावरायनोब्ला थोंजोंयै जोङो इस बे ब्लाबो जोङो गोजोननायजों फोरमायनांगोनदि थागिबि बर' उम खन्थाइखौ जोङो बिबार मुगानि गेजेराव ओंखारनाय थुनलाइनि गुबुन गुबुन आयदानि सुजुनायनिफ्राय गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाय थुनलाइयाव जानाय बायदि जोङो बर' थुनलाइयावबो खन्थाइनि बिबाङानो बांसिन नंगोना नोंथां बेनि अनगायैबो मा खासे खन्थाइफोरा गुबुन रावारि गोजौ थाखोनि खन्थाइफोरजों समानै रुजु जाथावना आह बेनि अनगायैबो बेफोरनि गेजेराव गु गुबैयै उम इरसान मोसाहारि रमान्टिक अखन्थाइफोर रुपनाथ ब्रह्म प्रमद चन्द्र ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मनि रमान्टिकजों लोगोसे मिस्टिक सानस्रि बेरखा खांनाय खन्थाइ खन्थाइ माखासेनि बाथ्राखौबो मख' मख'नो हायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिसोर बिसोरनि अनगायैबो बिबार मुगायाव गोबां खन्थाइगिरिफोर जेसेबां खन्थाइ उम सोरजिदों बेफोरनि बांसिनानो उम हारि जांख्रिखांनाय आरो बरनायलु आखुनि उम कालि कुमार लाहारि खन्थाइगिरियाबो माखासे मि तिक आरो फेस्ला आखुनि खन्थाइफोरखौबो बेयाव मख'नायखौ जोङो नुनो मोनो। खन्थाइ सोरजिनायाव बिबार मुगायाव माखासे खन्थाइ सोरजिनायनि उनावबो खन्थाइ थुनलाइनि ओम सोरजिनाया उम बर'थुनलाइयाव थाब थानानै थायाखै होननानै जोङो ओ बुंनो हायो। मानोना बिसोरो ओहोम खन्थाइखौ जोबोर ओ बिजिरनानै आरो रोव गावसोरनि जि उम मा सानो बेखौनो बिसोरो बिजाब बिजाबफोराव न'खन्थाइ महरै लिरो थुनलाइ बिनि अनगायैबो बिसोरो थुनलाइनि सोरजिनाया बर' थुनलाइयाव थाबथानानै थायाखै होननानै जोङो बुंनो हायो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा बिसोरो खन्थाइगिरिफोरा बिजाब महरै दिहुननायनि खन्थाइफोरनि मादाव ओ गुनेशर मसाहारिनि ओ होम गुनेस्वर मोसाहारिनि हा फिसा हौवा आरो ओ फेरेंगा दाउ खन्थाइ बिजाबखौबो मुंख'नाय मुख' मुंख'नाय थायो ना नोंथां
औ औ नोंथां
ओ बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो गोबां खन्थाइगिरि दंबावो। जेरै मदाराम बर'नि फैफिन खन्थाइ बिजाबाबो गांसे मख'जाथाव बिजाब सुंद' सुंद' सल'नि सम्राट जोङो जायखौ बुंनो हायो बेयो निल कमल निल कमल ब्रह्मखौ जोङो सुंद' सल'नि सम्रादबो खन्थाइनि होननानै जोङो मिथिनो हायो। बिक्रम पेन ओहो पेन लानानै दोंनैसो गोदान बाहागोनि खन्थाइबो बेयो सोरजिदोंमोन मन'रन्जन लाहारिनि माखासे खन्थाइफोरा खन्थाइगिरिफोरा रमान्टिक सानस्रिनि बेयो उम गोथौ आरो गाव सान गोथौ आरो रोसि गोनां खन्थाइखौ सोर लिरलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदियैनो बर' खन्थाइनि सोरजि बिथांनि सोमोन्दै जोङो गोबां बिसोरनि खन्थाइ सावरायनायखौ जोङो नुनो मोनो ना नोंथां। बिबार मुगायावथ' बिबार मुगा होनोब्लाथ' जोङो उम गोबां बे बेनि बेनि बेनि बागाव गोबां खन्थाइ बायदिसिना लिरलांनाय बायदि हाबना थानायखौ जों नुनो मोनो गुबुन गोबां खन्थाइगिरिफोर दङ जेरै रुपनाथ ब्रह्म, प्रमद चन्द्र ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म दङ बायदिसिना रमान्टिक रमान्टिक आरो मिसथिक सानस्रिनि थाखाय बेसोरखौ जोङो मुंदां होननानै जोङो आ बिजाबाव मुंदांखा मुङै बिसोरो सिबि सिबि जानायखौ नुनो मोनो निल कमल ब्रह्म ब्रह्म बिसोरबो खन्थाइ बायदिसिनायाव जोबोर आखा फाखा लिरगिरिमोन खन्थाइनि नोंथाङा बर' हारिनि रायथाइ सोरजिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बर' थुनलाइ खि बुङोबा जेरै ओ खिलिनो जेरै माबााजेननो लाजेननाय समाव थुनलाइनायनि गुबुन गुबुन आयदानि रुजुनायाव रायथाइ आरो थुनलाइनि अनजिमाया जोबोर खम मोन आरोना ओ बे खम मोनब्ला बो जेरै जोंनि बिबार मुगानिफ्रायनो बर' रायथाइआ थुनलाइआव थुनलाइ थुनलाइया ओ गथ आ राखायाबो बो मोन होनना बुंनो हायो आरोना? औ बेनि गेजेरावनो जों प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ ओ सुजु जेरै सुजुनाय अलंबार हाथरखि हाला सानस्रि मुस्रि बायदि लाइसि फोराव सानैसो लिरगिरिया गोजौ माननि रायथाइ लिरनाय लिरसु नुनो मोनो आरोना नोंथां औ ओ बेनि मादाव रायथाइल' सोरजिनाय लिरगिरि महरै जोङो बुंनो थाङोब्ला आनन्दराम मोसाहारिनि मुं खौ आनन्द राम मोसाहारि बिथांनि मुंखौ मख'नो हायो आरो ना ओ बि थांनि लिरनाय बर'नि राव आरो ओ न' नि माइदां बेफोर रायथाइनि लिरनाय स्टाइल आरो सानस्रिखौ नायोब्ला बुंनो हायोदि बै मुगानि सानैसो लिरगिरियानो बर' थुनलाइ आरो एबा बर' थुनलाइनि एबा लामा एवस्रांजेनग्रामो ना बिसोरो बिदिन्थि महरै जों बुंनो हायोब्ला जेरै पमद चन्द्र ब्रह्मनि जारिमिनारि बेसेन थानाय जोहोलाव दैमालु ओ रायथाइनि मुंखौ मख'नो हायो आरो औ बेनि अन गायैबो जों गोबां जेरै ओ सें थाफा ओ ओ बिथांनि बेनि अनगायैबो बिथांनि सोरबा मुंनि रायथाइ रायथाइया गुबुन रावारि गोजौ होनन्दोंनि थाखोनि रायथाइफोरजों सें थुफानो हायो आरो औ थुफा जादोंमोन आरो ना ओं बर' रावखौ बिजों महरै थिसननायनि खाबु समाव बयनिख्रुइबो सोरजिलु थुनलाइ सोरजि कमल कुमार ब्रह्म बिथाङा ओ बिथाङा रायथायाइाव होनाय बिहोमायाबो मख'जाथाव आरो ओ बिथांनि राय थाइफोरा जादों जेरै जारिमिननि बिखायाव बर' थुनलाइ बर' फावथिना बेनि जोनोम जेरै बर' थुनफावथायाव खान्थि गाासे फावथाय औ आरो बिनि उनाव बो जेरै मन'रन्जन लाहारि बिथाङा सासे मख'जाथाव रायथाइ लिरगिरिमोन आरोना
नंगौ नोंथाङां नांगौ
बिथांनि मख'जाथाव रायथाइनि बिजाबफोरनि मुंफोरा जादों आरो सोरजियो बिजाबनि सोरजिया जादों गोदान बर' बेनि अनगायै बिथांआ थां निया गुबुन गुबुन रायथाइ फोरो बा रायथाय फोरा ओ रायथाइ फोरबो दं मोन आरो ना बेरायथाइफोरा जादों जेरै इंराजि खन्थाइ आरो बर' खन्थाइ मोनसे बिजिरनाय बर' बेलाद बायदि बायदि आरो ना ओ बिथांआ खन्थाइजों थुनलाइ सोरजिनो लाजेनन्नायाव जेरै जोंनि बर' हारिनि खन्थाइजों थुनलाइ सोरजिनो लाजिनाय बजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि रायथाइ थुनलाइ सोरजियाबो मख'जानाय जाथाव
नंगौ नोंथां नगौ
बिथांनि रायथाइफोरा बांसिनैनो
नंगौ नोंथां नंगौ
बेसोरो सोरजिफोरा जादों जेरै थुनलाइ मुलुगनि सिखाव खन्थाइगिरिनि मोनसे बदना बदनाम बे-बेसे गो गोथौ खन्थाइगिरिनि नोजोराव थैनाय
नंजौ नोंथां नंगौ
आरो रुबायत बर' खन्थायाव प्रयतेक खन्थाइ सावरायगिरि आरो गाब बर' खन्थाइाव मिथिंगा बायदि बायदि आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
रायथाइ थुनलाइयाव ओ थुनलाइ ओ आइजो लिरगिरि सु सोरजिथाय महरै ओ रेनु बर'नि रायथाइआ सोरजिनायनि सोमोन्दै मख'नो हायो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
नि गुबै रायथाइफोरा जादों जेरै बाथौ धोरोम जाथोसे फुजा हिनजावफोरनि देलायनाय हुदा बिथांनि रायथाइफोराव बाराद्राय हारसा सोदोब फोरा फरायग्राफोरखौ एसे आख' फाख' खालामो आरोना बेबादिनो बर' रायथाइ सोरजिनायनि सावरायनो हायो आरोना जा दा आं नोंथां औ नोंथानि सेराव आं दा बर' रावाव सावरायनाय थुनलाइ सोरायनायनि नाजानायनि मोननैसो हेंथाफोरनि सोमोन्दै बुंनो सानदों आरोना
ओ जेरै जेरै बर' राव सावरायनाय थुनलाइ सोरजिनायाव नाजानाय मोननैसो खोथाफोरनि सोमोन्दै आं सावरायगोन ओ बेफोर जाबाय जेरै गोरलै आरो गेसें थुनलाइ सोरजिनायनि जाहोनाव बर'फोरनि सायाव सावरायनो हानायनि गुवार आवथा आरो खाबुनि आंखाल दङ आरो ना फोरमान महरै नुनो ओ जों फोरमान महरै नुनो नुनो मोनोदि जाय हारिनि थुनलाइया ओ जौगासारनाय बादि थुनलाइनि बेलायावसो सावरायनाय थुनलाइनि अनजिमायाबो गोबां आरो ना
नोंगौ नोंथां नोंगौ
जेरै बिदिन्थि मरै जों जेरै होनो हायो इंराजि बांला हिन्दी आरो असमिया बायदि थुनलाइनि बाथ्राखौ मख'नो हायो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै नै थुनलाइनि गुबुन आयदानिख्रुइ सावरायनाय थुनलाइ सोरजिनाय हाबाया ओरैनो गोबाब खा नालाय
नंगौ नोंथां नोंगौ
थाखाय नांगौ गोबां आरो गोथौ गियाननि लोगोसे उदां गोसो सानस्रि स्रि आरो बिदिनो हानाया गोहो आरोना औ लोगोसे जे गावनि बिबुंथिखौ फोरमायनो हानाय गोहो आर्ट राव आदब आरो स्टाइल खबाम गहेना बायदि थुनलाइनि गोबां दालाय आयदाफोरनि गियान नाथाय बै समाव बर' थुनलाइगिरिफोरा थुनलाइनि आयदा आयदासा थुब्रायनाय गुवार फोथाराव आगानल'सो होजेनदोंमोन आरोना उम जेरै बिबार एबा बिबार मुगाखौ मख'नाय लोगो लोगोनो बै
नंगौ
ओ हारि फोजाखांनो फोसाबनो हाबिलास गोनां माखासे फरायसालिफोरनि दैदेननायाव जेरै जोनोम मोननाय बर' सात्र समिलननि आरो आसाम सात्र सनमिलननि बाथ्राबो गाव गावफैयो आरोना औ समनि फाखनाव जेरै जेरै बे गोग्लैसोना थानाय बर' माहारिखौ दा फिनाय आरो बर माहारिनि माखासे गाज्रि आखुखौ बोस्रांनायनि थांखिजों बै समाव गांसे गोंनै लाइसि नि गोनांथि सानखांमनानै जेरै बिबार जेन्थ'खा हाथर खि हाला आरो अलंबार बायदि लाइसिफोरजों लोगोसे गां फा गांफायै बिजाबफोर दिहुननाय जादोंमोन आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दे नोंथां होमबा समावबो थौबाय जोंना दै माबाखौ दानथ'लायनोसै
औ नंगौ न गोजोनथों नोंथां
दे।
औ।